फुंबिलिनि मामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननि
ओ नोंथां दा फुंबिलिनि जानायफोरखौ खालामखांबायबा? नोंथां दा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रियैनो दङ नोंथां।
औ दा होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै नामा?
सावरायजागोन नोंथां।
औ जोंनि दा जिथुनाखि फरायसालि बै फरायसालिफोरखौ बा फोरोंगिरिफोरनि सायाव लानानै सावरायलायनो सानदों। औ साव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
दा बरथमान जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि जिथुनुखि फरायसालिफोर ओ बै फरायसालिफोराव जोंनि जोंनि जायगायाव जोंनि बा ओनसोल एरियायाव गोबां फरायसाफोरा ओ खम खम बिबां जाबोनो हमदों फरायसाफोरा गैलिया बबेबा क्लासाव सासे सानै बेफोरबायदिबा साथाम साब्रै बेफोरबायदि नुनो मोननाया बुहुद बिबांनि नुनो मोनदों फरायसालिफोराव दा नों थांनि फ नोंथांनि ओन सोलाव बेफोरबायदि जाथाया सोलिदोंना सोलियाखै बायदि फरायसानि अनजिमाया खमायदों ना। खमायाखै जोंनि जिथुनाखि बै बर' बर' फरायसालिफोर दं बेयाव नोंथांनि ओनसोलाव बोरै सोलिना दं
दा ओ बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो नोंथां दा बियो ओरैबायदि जाबाय बे नोंथाङा जि बुंदों बेयो खोथाया सैथोआनो सासे सानै जाबायना बे थियनो सैथोआनो खिन्थु बियो मानि थाखाय जादों बेयो दा स्कुल फरायसालिया माबा मोनसे बिजनेस बिजनेस जानानै फैबाय नङा होनबा नोंथां? दा बेबो फै फै औ बे फरायसालियाबो मोनसे बिजनेस जानानै फैबाय मानो होनबा दा दानि दिनाव ओ गावनि गथ गावनि बिमा बिफाया मा प्राइभेट स्कुलाव बांसिन सोनो मोजां मोनसै बा इंलिस स्कुलफ्राव सोनो मोजां मोनसै दा बै सरखारि स्कुलफ्राव आ आ‌ मा गावनि गथफोरखौ सोनो बासै बा साफा सानै गामियारि दिनै इसे जाम्बा जाम्बिफ्राल दा बांसिनानो दा जोंनि ओनसोलाव मोनसे ओनसोलावनो जुदि प्राइभेट स्कुला ओ गंबा दङब्ला अब्ला बे ओनसोलाव गामि जुदि मोनसे ओनसोलावनो ओ मोनबा स्कुल दङब्ला अब्ला नोंथाङा साननानै नायनो बेयाव बेसेबां स्टुडेन्ट ओंखारगोन नङा होमबा नोंथां दा बिनि गेजेराव प्राइभेट प्राइभेट स्कुल हिसाबैनो जुदि गंबा थाखाबाय अब्ला आरो सरकारि स्कुल हिसाबै बेयाव खमानो गंथामबा गंब्रै थागोन नङा होमा नोंथां गंथामबा गंब्रै थागोन अब्ला ओ बे ओनसोल जोंनि ओनसोलाव बेयाव बेसेबां इसेबांखिनि गामि दं गैखाया खमबानो ओ सिक्सटिथोसो बा साथिथासो गामि दं बे साथिथासो गामियाव दरसे गामियाव ओ मोन दरसे गामियाव जेनेबा ब्रैजिथा बा थामजिथा नखर थागोन आरो जेनेबा ना दा बेखिनियाव ओ जुदि बर' प्राइभेट स्कुल हिसाबै बर' प्राइभेट स्कुल हिसाबै गंबा थायोबा आरो बबेबा एसे सायिदाव इंलिस स्कुल हिसाबै गंनै थाबाय अब्ला बेयाव जुदि जोंनि ओ बे साथिथा बा गामिनि गथफोरखौ रानोब्ला अब्ला बेसेबांथो गोगलैगोन ना नङामोन? दा गाव गाव गोसो जानानै मा बयबो दा स्कुलखौ रां आरजिनो थाखायसो मा गावबा गाव मा बेक्ति खुलिग्रा जाबाय आरो
बे प्राइभेट फरायसालिफोरा गावनि बेक्तिगत बिजिनेसनि थाखाय मुलाम्फा बिजनेस मुलाम्फा गावनि मुलाम्फानि थाखाय प्राइभेट स्कुल खुलिनानै होबाय नङासै होनबा नोंथां औ लोगोसेनो जोंनि जि जोंनि बर' जिथुनाखि सर फरायसालिफोर दं बे सरकारि फरायसालि फ्राव मा जाखो जोंनिया फोरोंगिरिफोरनि अनजिमायाबो गोमालांनो हमबाय बबेबा फोरोंगिरि फरायसालियाव सासे सानै बेफोरबायदिल' नुनो मोनसै जों एल पि सकुलाव बा गुदि फरायसालियाव जों नायनो थाङोब्ला जोंना साब्रैनिफ्राय साबा फ फरायसा फोरोंगिरियाथ' थानांगौ मेक्सि माबायाव खमायबाबो खिन्थु जोङो दा मा नुनो मोनखो होमब्ला जोङो बबेबा फरायसालियाव सासे बबेबा फरायसालियाव सानै बांसिन सिनानो जों सानैखौ नुनो मोन्दों। आरो माबायाव ओ गेजेर फरायसालि बा गोजौ फरायसालि बेफोरावबो जों मा नुनो मोनदों ओ सासे गेजेर गोजौ मोननै जों लानानै बबेयावबा साबा बबेयावबा आदजोन बबेयावबा सातजोन बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों बेयाव मा एखोमबा बेयाव जोंनि ओ बर' फरायसाफोरा ओ जिथुनाखि जायफोरो सरकारि स्कुलाव थांनो गोनां बा गभमेन्टनि स्कुलाव फरायसालियाव थांनो गोनां बैफोरो थांनाय नंखाया मानो मानो होनोब्ला बेयाव सासेल फोरोंगिरि दङ बे सासे फोरोंगिरि फोरोंगिरियाव जों बोरै नारसिननानै फरायसाया थाहैगोन जाहैबाय बेनि बेंखायनो प्राइभेटाव थांदों बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ नोंथां जोङो ओ सोरखार खौ नारसिननांगौ बा सोरखारा मोनसे बायदिसिना नोजोराव नायनानै दानि जिथुनाखि सोर सोलिबाय दं जोंनि बर'नि फरायसालिफोरा बिसोर फोथैलांनो नागिरदों गुबुन गुबुन मिडियामनि फरायसालिफोराव जों नुनो मोनो दाबो जेसेबांखिनि बिबांनि फोरोंगिरि नांगौ बेसेबांखिनि फोरोंगिरि दङ जोंनि बर' फरायसालियावल' बै फोरोंगिरिफोरा गैया मोन जेसेबांखिनि नायगिदिंनाय बै नुनाय बैयाव जोंनि बर' फोरोंगिरि गैया आरो जेब्ला सोरखारि मास्टार हिसाबनि माबा एन्ट्रेन्स एक्जाम फैगोन टेट फैगोन बैफोरावबो मा खालामो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनायनि पस्टखौनो सिटखौनो ओरैबायदि खालि खालामो जौसे खोन्दो होनना जौसे नांगौबाथाय जौसेनि जायगायाव जोंनाव पस्टखौ होयो सानै साथाम साबा बेफोरबायदि होनायखौ जों नोजोर नुबोबाय थादों बे फोरखौ बे जेंनाफोरखौ जोङो दा बोरै स्रांनो बा बै ओ फोरोंगिरिफोरखौ जों बोरै लाबोनानै मोनसे जायगायाव नांगौखिनि माबाफोरखौ नाजानो फोरोंगिरिफोरखौ होनो हायोब्ला जोंनि बै फरायसालिफोरावबो जोंनि जेरै प्राइभेट स्कुल स्कुलाव प्राइभे फरायसालिफोराव जेरै फरायसा जायो जोंनि बै सोरखारि स्कुलावबो बेफोरबायदिनो जाहैगोन मानोना गारजेना बयबो सानो जे फराय फोरोंगिरिया मोजांबाथाय बै जायगायाव हेगारहरनो खिन्थु दा फोरोंगिरि सासेयानो मोननै जाय मोन मोननै मोनथाम क्लास फोरोंगिरि सासेया गुदि फरायसालियाव मोनबेसे थाख थायो होनबा थाखो मोनबा ना नोंथां उन्दैनिफ्राय लानानै बै थाखो मोनबाखौ बोरै फोरोंजोबनो हानो बेखायनो जोंनिया मा जाखो प्राइभेटाव हरदों बै प्राइभेटआव हरनायखौ जों जोंनि सोरखारियावनो लाबोफिननो हानायखौ नोजोरखौ नायनांगौ मानोना जोङो बै फोरोंगिरिफोरखौ जों जेसे हायो जोङो बे फरायसालिफ्राव सोनानै होनो नाजानांगौ बा जों सोरखारखौ दैखांनांगौ सो सोरखारनि खाथियाव जोङो राव दैखांहैनांगोन जे जोंना बै फरायसा सालियाव जोंना बेसेबांखिनि फोरोंगिरिखौ नांगौ बे डिमान्डखौ जों खालामनो हानांगोन ना मा होनो नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नों बुंनाया सैथायानो दा जोंनि ब सरखारि स्कुल हिसाबैथ जोंनिया बांसिनानो सासे बांसिनानो सासे होनजायो बा सानै आरो होन जायो
औ गुदि फरायसालि
जोंनि औ गुदि फरायसालियाव दा जोंहा बेफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा जाय माने सरकारि स्कुलाव गथफोर सोदों बेफोरखौ नोजोर होनो बारा सम होया आरो ना दा जों बयबो लोगो नांनानै जुदि जों माबा मोनसे खालामोब्ला निस्सय बेयाव जों नांगौसेबां फोरोंगिरिफोरखौ मोननोबो हागोनदां आरो मा जाखो ओरैबायदि जाबाय जोंनि बे बर'फोरा मा सरखारि जि गुदि फरायसालि बेयाव मा गावनि गथफोरखौ मा सोनायनि फ्राय गोजानाव जानगाराव थाबाय आरो दा ओरैबायदि जाबाय जाय फरायसालियाव जे फरायसायानो गैया खम बे फरायसालियाव मा फोरोंगिरिखौबो मा दानि जि सरखार बिसोर मा हरला आरो माने फरायसानि बिबांखौ नायनानैसो मा फो फोरोंगिरिखौ हरसै आरो बेफोरबायदि आरो दा जोङो होमब्ला बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनोबा बेफोरखौ जों जुदि थांनानै थाजानो लुबैदोंबा जों गासैबो गासै जों बर' बिमा बिफायानो मा जोंनि सोरखारि गुदि फरायसालियाव सोनायखौबो जों ओ माने बिथोनबो होनो रोंनांगोन आरो मा जों बे फरायसालियाव फोरोंगिरि नांगौबा मा मा माबाजों थांनानै जोङो बेयाव लामाजों बबे बिथिंजों थांनानै जों बेयाव फोरोंगिरि खौ सासेनिफ्राय सानै सानैनिफ्राय साथाम खालामनो हागोन बेखौ जोङो ओ माने थिरांथा लायो नाजालायनांसिगोन आरो जेनेबा द दा जोंनि औ औ दा जोंनि बर' बिमा बिफ बिफाफोराथ आरो दायो बुंलायसोसै ओ मा बर' बर'याव फरायोबालायनो इयुनाव फरायनाय समावनो गोबां प्रब्लेम जायो बेफोरबायदिसो बुंसोलायसै आरो बिनिखायनो मा जोंनि बर' बिमाफ्राबो जा इंलिस स्कुल प्रभेट बर' बर'आव सोयोबाबो मा प्राइभेट स्कुलफ्रावसो बांसिन सोसै खिन्थु आंनि नुनायाव बेयो बे जेबो नङा खिन्थु बेफोरो ओरैनो बुंनाय बे प्राइभेटाव स्कुलाव फरायबाल बा सरकारि स्कुला माबायाव इंलिस स्कुलाव फरायबाल इयुनाव माबा मोनसे जाहैनो हायो बे नंखाय खिन्थु बेयाव मोनसे फारागथिल दङ बे फारागथियानो जाहैबाय मा जाय बिमा बिफाया प्राइभेट स्कुलाव सोदों बिसिनि बिमा बिफाया मा गावनि गथखौ ओरैबायदि जोथोन लागोन नङामोन नोंथां दा स्कुलाव थांनायनि फ्राय लानानै दोहैनाय दोनहैनायनि फैनाय आरो स्कुल जेब्ला लाबोगोन जाय बिमा बिफभेट स्कुलाव सोदों स्कुल लाबोखांनायनि उनाव मोनबैसे साबजेक्टव फोरोंदों बा बबे साबजेक्टखौ फोरोंदों बेखौ सोंगोन आरो बबे साबजेक्टआव हमवर्क हरदों बेखौ नायगोन गासैखौबो सेक खालामगोन जेब्ला मोनाबिलि जागोन बेयाव मा हमवर्कफोरखौ लिरनायाव गाव बिमा बिफाफ्रा जिरायनानै थाखाय रोङैखौ फोरोंना होगोन बेफोरबायदि दिथा होयो ओमफ्राय बबेबा मोनसे साबजेक्टआव लेप्स जादों नामा बा बबेबा मोनसे साबजेक्टआव खमि जादों नामा एसे रोंनाया खम जादों नामा बेफोरखौ मा फोरोंगिरिनाव सोंलायलायनानै मा बिनि सायाव टिउसन होबावगोनसो नङा मा नोंथां दा
नंग ओरैबायदि फरायसालियाव गथ'खौ थिनहरबाय गथ'खौ थिनरनानै बिसोरनि प्राइभेटनिया जाहैबाय दोनहरबाय दोनहैबाय दोनहैनायनि उनाव लानानै फैनाय माने थांनायनिफ्राय लानानै फैनायसिबांआ लागै दा खौ लाबाय सोरखौ प्राइभेट स्कुलावबाथाय खिन्थु गभमेन्टआवबा नाथाय मा फुंनिफ्राय हेगार थांगोन ना थाङा मा खालामदों बेखौ आथ्रि गैला जुदि जेने देने फरायसालियाव थां होननानै बुंहरखांबानो जुदि फरायसालि फरायसाया गथ'आ थांखांनायनि उनाव बेखौ जोथोनानो गैला फैफिन मा लामा खालामदों फैफिनदो ना फैफिन हायाखै बैफोरखौसो जेबो नोजोरथोन ल खिन्थु प्राइभेटाव ह दोननाय फरायसाफोरा बिसोर गोबां जोथोन लायो लोगोसेनो क्लासाव दोनहैबाय दोननायनि उनाव लाबो बिनिफ्राय लाबोनायनि उनावबो बिसोरो अम अर्खखौ नोजोर होगोन मा खालामदों मा खालामाखै मा लिरनांगौ मा लिरनो लोगोसेनो मा खालामो प्राइभेटआव फगारदों होननानै बिसोरो प्राइभेटनि फोरोंगिरिखौल' नारसिननानै दोना गावनि फिसा गावनि गथ'खौ आरो मा खालामबावो टिउसन हेगारनानै होबावो टिउसन लाहोबावो अब्ला जोंनिया गभमेन्टनिया मा एथ'बांबो मोजां सिनसियारलि फोरोंखालिया आरो बेखौ टिउसनबो होबावनो नागिरलिया बिदियाव जोंनि बे गथ'फोरा बोरै रोंनांगौ बेखौ नोजोर माबादों आरो नोंथां। औ दा‌ रायलायनोबाबो जोंना समा जानानै फैबाय नोंथां। उन समावहा लागै
औ औ थारैनो।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ उम।